औ नोंथां नोंथांङा खोनादों ना।
औ।
औ औ नोंथांङा। एसे साइदाव थांबा मोजां जागोन नामा नोंथां नोंथांनि माथोखौ एसेबाव मोजां खोनानो मोनाखै आङो।
दालाय माबायदि खोनलाादों लादों
औ औ दाबो एसे नांथाबाय थादों नोंथां।
माने
फांखानि सावन नङा नोंथां बै। सावना नांथादों माने एसे एसे।
राय्लायनायाव माने मोजांङै
औ औ बिदि जादों।
दालाय माबायदि खोनादों।
औ दा थिगानो खोनादों नोंथां। दा आं नोंथांजों नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय।
जासिगोन नामा।
औ औ नोंथांजों खल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे। से आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां बिनि थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। बे आयदा। जाहैबाय जोंहा आथिखालाव सुबुंफोरनि जिउ खांनाय। राहानि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां दिनै। औ औ बिदिब्ला सावरायनोसै ना नोंथां।
औ।
दा जोंहा आथिखालाव जिउ खांनाय राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा। गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा ओ। गावसोरनि जिउ खुंनाय राहा हिसाबै बानायनानै लादों नङा होमबा नोंथां। गोदोथ' बेफोरबायदि जोंहा जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्ला। ओ गोदो गोदायथारावथ' जोंहा मैहुर। खालामनानै ओ गावसोरनि जिउखौ खुंलाङोमोन। नाथाय बिदिनो। समजों लोगोसे सुबुंफोरा गावसोरनि साननो हानाय गोहोफोरखौ बाहायनानै। सम सम आबाद मावनो लाबोबाय बेजों लोगोसे। लासै लासै गावसोरनि साननाय। फोरखौ डेभलप खालामनानै आथिखालसिमहालागै। आबाद मावनायनि अनगायैबो सुबुंफोरा गोबां राहाफोरखौ। बुथुमनानै लाबाय जेरै जोङो बुंनो हायो बिजनेस। फोर मावनानै एबा आथिखालावथ' गोबां गभमेन्ट जब फोरबो मोनो बेफोरखौ मावनानैबो आथि खालाव सुबुं माहारिफोरा गावसिनि थांना थानायनि राहा महरै बेफोरखौ सायख'नानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा जोंहा आथिखालनि थांना थानायनि राहा हिसाबै जोङो गिबियावनो जोंहाथ' गासिबो गभमेन्ट जबथ' मोनजोबा। बिनि थाखायनो जोंहा माखासे। आबादारि बिथांमोना गोबां। गोदोनिस्राय आबाद मावनायनि हारखौ बांहोनानै। आथिखालाव गोबां बिबांनि आबादफोर मावनानै बेफोरखौ। एक्सपर्ट खालामनाय एबा गुबुन हादोर एबा गुबुन जायगाफोराव दैथायहरनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरजों जोंहा गोबां रांनि मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिदिनो गोबां रांनि गोनांसि जानायलाय सुबुंफोरा गोबां बिदिनो बिजनेसफोर मावो एबा फालांगिफोर खालामो। दा बेफोरबायदिनो जोंहा फालांगिनि बिथिङाव नायोब्ला जोङो मोननो हायो जेरै आथिखालाव बर' सुबुंफोरा गोबां गिदिर गिदिर बोरमा दाउ अमा बायदि बायदिनि फार्म बानायनानै बेफोरखौ बिजनेसनि महराव एबा फालांगिनि महराव जों आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। मानोना बेफोरफोरखौ जोंहा मोनसे आबादानो होननानै हमजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
दा जोंहा बेफोरखौ फाननानै आथिखालाव सुबुं माहारिया गोबां थांना थानायनि गावसोरनि राहा महरै बेफोरखौनो बानायनानै लादों। जायफोरा साख ख्रि बाख्रिफोर गैया आरो बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बर' सुबुंफोरा आथिखालाव साख्रि बाख्रि बिथिङावबो गोबां मानसिफ्रा नाजानायखौ नुनो मोननाय जायोसै बेखौबो जोंहा थांना थानायनि मोनसे राहा महरै जोंहा मावनाय जायो।
औ।
बिदिनो जोंहा गभमेन्टनि दान बान्थाजों जोंहा जिउ खुंनो थाखाय इसे मोजां जानायनि थाखाय जोंहा गभमेन्ट जबफोरखौ आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो होसोयैसै। दा आथिखालावबो नुनो मोनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो आआर्मि पुलिस बेफोरनि थाखाय गोबां जुजिनायखौ नुनो मोननाय जायो। मानोना जोंहा ओ आथिखाल मुगैाया जुजिलायनायनि जुग। बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरा गावसोर जों गावसोर ओ बे थांना थानायनि जा फोथार बेयाव गावसोरजों गावसोर जुजिलायनानै जायनो हागौ जेरै हागौ ओरैबायदि रां खामायनानै गावसोरनि थांना थानायनि जा राहा बेखौ गोरलै खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिदिनो जोंहा थांना थानायनि राहा होननानै बुंबावोबा जोङो आथिखालावथ' गोबां मोननो हायो। जेरै जोङो जायफोरा बिजनेसफोर मावा बिसोरो आथिखालाव ड्राइभारनि खामानिफोरबो मावनानै गावसोरनि जिउखौ दालांदों। बेफोरबायदिनो बर' सुबुंफोराबो आथिखालाव गोबां बायदि बायला सालायनानै जेरै ओ पेसेन्जार कार बिदिनो ओ रेपिड' अला बेफोरबायदि सालायनानैबो जोंनि बर' सुबुंफोरा जिउ खुंनाय खौ नुनो मोनदों बिनि अनगायैबो जोंहा अन्थाइ बाला रोगानाय ट्रे ओर दामफार बेफोरबायदि गोबां बिथिङावनो जोंहा रां खामायनायखौ नुनो मोननाय जायो बर' सुबुंफोरा बिदिनो अनलाइननि खामानिफोरबो जोंहा मावनानै आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै जोंहा कम्पिउटार दखान होनानैबो जोंहा जिउ खुङो बिदिनो प्रिन्टार आरो बिदिनो फ्लेक्स बानायनाय बायदि बायदि फोर गला होनानैबो जोंहा ओ जिउ खुंनायनि मोनसे राहा महरै दिहुननानै लादों। बिदिनो नायनो थाङोब्ला जोङो बर' सुबुंफोरा गोबां बिथिङावनो जोंहा गावसोरनि थांना थानायनि राहाखौ दिहुननानै लादों। जायफोरा बेफोरनि फारसे गैथारा बेफोर बिसोरो न'आव थानाय एसे एनै फोथारफोरावनो गावसोरनि थांना थानो आन्था आबादफोर मावनानै गावसोरनि जिउखौ दैदेनलांनायखौबो नुनो मोननाय जादों आथिखालाव आरो बर' सुबुंफोरा मोनसे आबादखौ गोबां मावदों गावसोरनि थांना थानायनि राहा महरै ओ जोंहा गय आबादखौ बर'फ्राथ' गोबां बिबांनि मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै दाना बर' गामि गामिफोराव हाबनानै नायहैयोब्ला जोङो बयनिबो न'खराव जोंहा गय बागानफोरखौ नुनो मोननाय जायोसै आथिखालनि मुगायाव बेफोरबायदिनो गय फाननानै जोङो गावसोरनि जिउखौ दानायखौ नुनो मोननाय जादों मानोना बियो बोसोराव मोननाय मोनसे फिथाइ बोसोरसेयाव जोंहा ओ बिगानै बिगाथाम थायोब्ला जोङो लाकसे गाहामबो बबेबा समाव मोननो हायो आरो बिनि बाराबो मोननो हायो मानोना बेफोरनि थि जेबो बेसेन थाया नालाय मालाबा बारायो मालाबा खमायो। मालाबा गोबां मोनो मालाबा खम मोनो बिदिनो जोंहा बायदि बायदि राहायै बर' सुबुंफोरा थांना थानायनि राहाखौ दिहुनना लादों आरो नोंथां। दा नोंथाङा बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो नोंथां?
दा जि नुदों जेनेबा थांना थानायनि राहा हिसाबै गोदोथ' जेनेबा जों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेबो साननो हनो एबा जोंनियाव रावफोरा बारा माने जौगानाय नङामोन बेनिखायनो बांस सिन माने गाव गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हायामोन थिग बेबायदिनो जोङो हाजो गफाफ्राव थानानै बांसिनानो माने मैहुर खालामनानै जाबोनाय बेनो मोनसे जोंनि जिउनि राहामोन बेनि उनाव मैहुरफोरखौ थानो हायामोन जानो हागौ जेनेबा बांसिन जिब जुनार बै समाव आंखालबो जालांबाय आरो बिनि सायाव सुबुंनि माने ओ पपुलेसन एबा सुबुं अनजिमाया बांबोनायजों लोगोसेयैनो जे बयनि बो साननायफ्रा माने जौगाबोबाय जौगाबोनानै थिग बेबायदिनो माय आबाद मावबाय बेफोरजोंनो माने गाहाय जानाय आदार हिसाबै माने गोदो जुनारखौ जायोमोन ब्लाबो माने बिनिफ्राय सोलायनानै जाहाथे गाव मावनानै जानो हानाय माने बेखौ बानायना लाबाय बा बाय बेनो जोंनि आसाम एबा जोंनि बर'फोरनि गाहाय जाग्रा आदार होनबाथ' जोङो माइ मोनो खाम बानायनानै जानायखौनो बुंनांसिगोन जेरै नोंथाङा आथिखालनि थासारिखौ लानानै बुंलांबाय बा आथिखालाव माने माबायदि जे जोंनि सुबुं माहारिया माने बर' माहारिया माबायदियै माने थांनानै दंगासिनो जेने सोरबाया बेफारि जाबाय सोरबाया साख्रि मावबाय दा बे खोथायाव जों साननो गोनां मोनसे बाथ्रायानो जाहैबाय गोदो ओरैबायदि जेनेबा हा हुवा गोबां खममोन बेनिखायनो आबाद मावनायावल'सो सोनारना थायोमोन जों खोनानो मोनो ओ मिथिनो मोनो आरो जेनेबा खोथायै खोथा जेरै ओ साख्रि जेनेबा सोरबाया ओ इण्डियान आर्मि हयथ' जेनबा दिडिफेन्स लाइननि जेब्ला खामानि एब बा माने साख्रि जासिफैयोमोन अब्ला माने बै समाव जोंनि बर'फ्रा माने थां नोआसोमोन आरो माने मोनसे ओरैबायदिस साननाय दङ मोननो जोंहा माने मिथिनो मोनो जेनेबा ओ सरखारनि सिङाव हाबनाय लोगो लोगो माने सरखारनि दाहोना जानांनाय। बेफोरबायदि फोथायनाय दङमोन जानो हागौ आथिखालाव बो साख्रिनि बिबाङा माने खोब बिबां माने खोब खम नुनो मोनो आरोना बेनिखायनो बेफोरो माने
सासे मोनदावबा मोनलांबा मोनलांफायो होननाय खोथा बायदिनो जायो आरोना जेनेबा सोरबा सासेया मोनबाथाय माने बिनिफ्राय गोबां एक्सपिरियेन्स मोनो माबायदि फरायनांगौ माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौ मोनलाङो खोमा बेनिखायनो माने सासे मोनबाथाय मोनफालाङो बेफोरबायदि जालाङो आरोना स' जोंनियाव गोदोनि ओफ्रायनो माने बे साख्रि मावनायनि हारा माने खम माने नुयो आरोना ओंखायनो आथिखालावबो एसे खमखौ नुदों आरो दा बेफारनि बेलायावथ' खोब बिबांनि मोनसे खम जानानै दं आरो ना जोंनि जिउ राहा लामा दानायाव जे जों नुयो जेनेबा ओरै सापस जोंनियाथ' बर' हारिया गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे माइ माइखौबो जोङो दा माखासेखौ जानो थाखाय दोनबाय जेब्ला जोङो बुरजा जायो अब्ला जोङो माने फानहरो अब्ला जों मोनसे बे समाव मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होयोबा नुनो मोनो जे माने ओरैबायदि जोङो डाइरेक्ट कम्पानियाव थांनानै माइखौ फानहैया मालाबाबो जे जोंनियाव गेजेर ससेयाव माने गुबुन हारिफ्रा बायस'नानै लाना थाङो जों निफ्राय बायसननानै लाना थांबाय लाना थांनानै बैसो बायस'नानै गेजेराव बायग्रायासो कम्पानिनो फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंदों एबा नोंथाङा बुंबोदों जे आथिखालाव जोङो गय गयनि आबाद खौबो बांसिनै मावनो हमबाय होननानै दा बेनि गेजेरावबो जों नुनो मोनदों जे ओरैबाय दि बाथ्राया साननो गोनां बाथ्राया बे जे गय गयखौ गायो गायनाया जोंनि बर' हारिया नंगौ आबाद हिसाबै आथिखालाव बाहायबाय नाथाय मोनसे खोथाखौ जों नोजोर होबा नुनो मोनो जे बेयावबो जेरै माइनि माइयाबो जेरैबायदि जादों माइ गाय माइ गायनायावबो गुबुन हारिया बायस'नानै फानहैदों एबा गुबुन माने मानसिया बायसना फानहैदों थिग बेबायदिनो दा गयनि बेलायावबो जोंनि बर' हारिनाव बिदि बेफारि गैया। थ' बेयावबो गुबुन सुबुङा गेजेराव थानानै कम्पानिनो फानहरो। दा जों नुनो मोजां गोथौयै नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे जेनेबा बै गेजेराव थाग्रा मानसियासो आबादारिजों माने समान नङाब्लाबो आ लादा माने बेसेनखौ लानानै थाङो स' नोंथांनि बायदिब्ला बे बे माने बे गेजेराव थानायखौ जोंनि बर' हारिया माबोरैहाय माने गावनि हारियानो माबोरै बे गेजेराव थानायनि खामानि मावनानै रां आरजिनो हागोन अथ'बा जोंनि जा आबादारिफोर बियो गावनि थि बेसेनखौ मोननो हागोन होननानै नोंथाङा सानदों माबायदि खालामोब्ला? बेखौ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां बेफोरबायदि जानायनि जाहोना जों जाहैबाय जोंहा बर' सुबुंफोरा दा सोलोंथाइ बिथिङाव एसे खम जानायनि जाउनाव बेफार फालांगि खालामनो एसेबां रोंबाङा दा गिबियावनो जोंहा बेफोरनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनां होननानै आं सानो सोलोंथाइ लायोब्ला जोंहा गुबुन हारिजों कमिनिकेसन खालामनायावबो एसे मोजां जायो बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथा